औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां ओ दायो ओरैनो दं आं नै
औ नोंथांजों आं माखासे टपिकनि सायाव लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा रायलाजागोन ना?
औ जागोन ।
आ दा नोंथांजों दावबायनायनि सायाव लानानै आं एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों दा नोंथाङा दावबायनायनि सायाव मा मिन्थियो मानि थाखाय गोनां एबा दावबायनाया मानसिनि जिउआव माबायदि जानानै फैदों दानि मुगायाव आरो दावबायनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ नोंथाङा एसे गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
औ हगोन हागोन । ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' बिदिनो जायगा नायनाय
औ
आरो गोबां बेबायदिनो ओ जोङो दावबायनायजों ओ इदिनो जायगा नायनायजों जों गोबां सोलोंनायखौ जों लानो हायो । जों गोदोहायथ' जोङो बेबायदि ओ माने बेबायदि गारि मथर एबा हान्था मेलाफोर गैयामोन गोदोनि जुगाव दानि जुगावथ बेबायदि गोबां ओ हान्था फेलाफोर ओंखारबाय जों हान्था मेलानि जा ओ जु-जुगायै जोङो माने जोङो हान्थिनो हायो । आरो बे बिदिनो जोङो गोबां माने थाबैनो जों हान्थिनानैबो जों फैफिननो हायो । आरो ओं हान्थानि हान्था मेलानि जाहोनैनो जों गोबां जायगाफोरखौ जोङो भिजिट एबा नायनो हायो । गोबां जों माने ओ हान्थिनायनि जाहोनै जोङो बिदि दावबायनायनि गेजेरजों जों बेबायदिनो गोबां माने आइडिया एबा सोलोंथाइखौ जों लानो हायो बेबायदिनो जोङो सोलोंथायाइयाव गोबां माबा जोङो मोजां मोजां जों नुनो मोनो जों ओ जों बेबायदि हान्थिनाय समाव जों लोगोफोरजों गोबां माने एक्साइटेड जायो। जों रंजाखाङो जोंनि गो सोफ्रा बेबायदि जों लोगोफोरजों जोङो बेरायनो एबा हान्थिनो मोनोब्ला जोंनि गोसोफ्रा जोबोद खुसि जायो। आरो बेबायदि दावबायनाय होनोब्ला जों बांसिन जोंबो बिदिनो बन्द' सिजोन एबा कलेज एबा स्कुल ओ बन्द' जानायफ्रावबो जों दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ दाथ' गरम बोथोर समाव बेबायदि जुलाइ समफोरावहाय बेबादिनो बन्द' जायो बे समावहाय बांसिन बेबादिनो स्टुडेन्ट एबा लाइमोनफ्राबो गोबां बेबादिनो गुबुन जायगाफोराव बिदिनो दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गोबां माने स्कुल कलेजफ्रावबो बिदिनो दावबायनो लांनाय एबा बेबायदिनो बेरायनो लांनायखौ जों नुनो मोनो गावनि ओ एबा स्टुदेन्टखौ लानानै टिचार फोराबो बिदिनो गोबां ओ जायगाफ्राव ओ माने जायगाफ्राव थांनानै बिबदिनो इन्जय एबा रंजानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो लोगोफोरजों रंजानाया मोनसे ओ जोबोद माने गिदिर आरोना जोंनि थाखाय बेदिनो आरो ओ बेदिनो सामार भेकेसन फोरावबो गावनि ओ बिमा बिफाखौ लानानै एबा गथ' गथायखौ लानानै बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै बेबायदिनो हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जायगाफोरखौ नुनानै जों गोबां माने ओ मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनानै जों रंजाखाङो गावनि ओ बेबायदिनो जों हान्थि नाय समाव जों गोबां बेबादि भिदिअस खालामनायखौ जों नुनो मोनो जों गावनि ओ लोगो फोर एबा जोंनि न'खरनो जों देखायनो थाखाय बेबायदि जों फट' सुट खालामनाय एबा भिडिअ' खालामनानै जों लाबोनानै जों ओ देखायफैनो एबा बिदिनो
माखासे नेरसोनथि हिसाबै ओं नेर्सो थि हिसाबै लाखिनो हायो।
नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो, औ हागोन मानो हाया जानो। दा जोंङो हान्था मेला दावबायनाय होननानै बुङोबाथ' जोंहा मिथिखायो जे गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जाबसे जायगासिम थांनाय एबा गुबुन दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगानि हाल सालखौ नायहैनाय मोनथिनाय दा बेयाव जोंहा मेनलि माबायानो जाहैबाय जोंहा बेरायनायनि माबायानो जाहैबाय जोंहा एक्सफिरियेन्स मोननाय। बे मोनथियैखौ मोनथि दा जोंहा दावबायनायनिया बांसिन सायाव सोनारो होमबा जोंहा हान्था मेलानि सायाव सोनारो। मानोना जोंहा दावबायनायाव जोंहा दाब जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौ जायो दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोङो हान्था मेलानि सायाव बांसि सोनारनांगौ जायो मानोना जों हान्था मेला नङाबा जों बे जेरावबो थांनो हाया। आरो दावबायनाया जोंहा दावबायनो हाया थिग बेबायदिनो जोङो हान्था मेलानि सायाव बांसिन सोनारनानै जोङो दावबायनाय फारिखौ जोङो खालामो आरो दा जेरैबायदि जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबा जोङो गुबुन दाब से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै बिसिनि हाल सा साल नायहैनायखौ जों फोरमायो। जेरैबायदि जोङो बुंनो हायोदि जोङो दावबायनायाव मोनसे गोबां माखासे मोनथिनो मोनै मोनथिनो मोनै खोथाफोर बा थ्राफोर मेगनजों नुयै नुफेरै बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो जोंनि जायगायाव जानाय आरो गुबुन दाबसे जायगानि जानाय, लोंनाय, थानाय, उन्दुनाय, न' लुनाय समाजखान्थि बायदियारि माखासे खोथाफोरखौ जोङो मेगनजों नुहैयो मोनथियो आरो दिफारेन्स जा थानांगौ एबा जाखिनि दिफारेन्स दङो बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो नुना मोनो मेगनजों नुयो। आरो जोंहा दावबायनाय होननानै बुंबावोबा जोंहा माखासे गावनि लाइफनि माखासे जा मोन थियै खोथाफोरखौ जों मिथियो जेरैबायदि जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय एबा गुबुन मोनसे स्टेटनिफ्राय मोनसे स्टेटआव थाङोबा जोंहा जेखिनि नांगौनि मुवा बेसादफोर एबा दाबसे जायगायाव हाबनो थाखाय जोंहा माखासे आइडेन्टि प्रुफ गावखौ गावनि सिनायथि बेफोरखौ होनांगौ जायो। बेफोरबायदिखौ जों मोनथियो खिन्थु जों न'आव थाबा जों दे बेफोरखौ मोनथिया जे बेफोरबायदि नांगौ बेफोरबायदि नांगौ। दा जोङो बेयाव खेबसे दावबायनाय लोगो लोगोनो जोङो बिदि नांगौ बिदि नांगौ होननानै जोङो मोनथिना मोनो आरोखि। दा बेनो जे दावबायनाया मानसिनि था खाय गोनां बेखौनो बुंनो थाङो आंबो। मानोना जोङो बुहुमाव थानाय मोनसे बुहुमाव थानाय हिसाबै मोनसे बुहुमाव मा मा जाथाय जादों? मा मा सुबुंनि एबा मा मा हारिनि
बिसोर मा मा जायो? बिसोर मा मा लो ङो बेफोरखौ जोङा मोन थिनाया गोनां बेनि थाखाय जों आं दावबायनाय खौ गोनां सानो। बेबायदिनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम बेरायबा जोंहा मोनथिना मोनो जे बु हुमाव मा मा दङ' मा मा गैया मा मा सोलिगासिनो मा मा सोलियाखै बिसोर मा मा जायो बिसोर मा मा जाया बिसोर थांनानै थानो थाखाय आबाद मावगोन ना मावा एबा थांनानै थानायनि राहायाव बिसोर मा मा खालामो फालांगियारि हिसाबै मा मा खालामो बिसोरो बेफोरबायदि जोङो खौ जों मोनथिनो हायो दा जों मिथिखायो जे बयबो जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव जायगानि बारहावा आबहावा एबा मिथिंगायारि सम्फद बेफोर गोबां जायगा लायै जायगा गोबां जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो जायगा दरसेनि जानानैनो जों गामि दरसेनि आबहावाया बेलेग आरो गामि दरसेनि आबहावाया बेलेग खिथाबलायनाय गामिबाबो जों एसे आलदा आलादाखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बुहुमाव थानाय सुबुंफ्राबो जोंखौ आलादा आलादा दङ होननानै मोनथियो। बेफोरखौ जोङो दावबायनानै मोनथि नायनाया जोंनि थाखाय गोनां। दा बेखौ सानो मानोना जोङो नों बेखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बुहुमाव दावबायनानै जों मिथिनाय लोगो लोगोनो जों फोरमायनो हायोदि बुंनो हायो जे बुहुमाव बेफोरबायदि बेफोरबायदि जाग बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो‌। फोरमायनो हायो दा बेनो आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बेनि बागैनो?
औ। ओ नोंथां होननाय बादिनो आं फंनैसै बिबुंथि लाखिबावनो नागिरदों। ओ जों हान्थिनाय हिसाबै जों दावबायनाय हिसाबै जों गोबां बिदिनो एक्सपिरियेन्स एबा आइडियाखौ जों मोनो जों गोबां सोलोंथाइखौ जों मानो । आरो गुबुन जायगाफ्रा माबायदि? जों गावनि मेगनजों नुनानै जोङो रंजाखाङो। बेबायदिनो जों गोबां सोलोंनायखौ जों मोननो हायो।
औ।
आरो नो आरो बेबायदि गोबां ओ जायगाफ्रा माबायदि? जों गावनि मेगन गनजों नुनो मोनो। आरो गुबुन जायगा फाव मा जादों जाथायफोरा माबायदि थासारिफोर दं जों बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो आरो बिदिनो गोबां माने जोङो एक्सपिरियेन्स मोनो आरोना। जों जोंनि। आरो नलेजफोरबो जों गोबां मोनो बिदिनो। मालायनि कालचार। फोर एबा जों बेफोरखौबो जों नुनो मोनो। जों आरो। जों माने बेबायदि ममेन्टखौ जों माने जोबोद नुनानै गोजोननाय मोनो आरोना। बिबायदि हान्थिनाय होनोब्ला। थ दावबायनाय होनोब्ला जों गोबां माने ओ जोङो दोनैनो थाङोब्ला जों गोबां ओ बिबदिनो आं जायगाफ्राव जोङो बिबदिनो ओ ओ जोङो एयार'प्लेन एबा गोबां बिदिनो ट्रेनफोरजों जों थांनो हायो। जों बे बिदिनो गोबां माने जायगा। फोराव जों बेबायदिनो जों मुवा बेसादफोर मोनजायैफोरखौबो जों ओ मोननायखौ जों नुनो मोनो जों जानो मोनो। आरो बेबायदिनो गोबां माने सोलोंथाइ एबा जों बेखौ लानो हायो। बाय। मालायफोरा माबायदि रेसपेक एबा कालसारखौ फालियो। गावनि गिदिरफोरखौ। माबोरै मान होयो। बेफोरखौ जों नुहैनो मोनो। जों सोलोंनानै गावनि जों बेबायदिनो गिदिर ओ। एबा गोबां बिबदिनो जों मानसि मानसिफोरखौ जों मान सनमान होनो हायो जोंनि हारि एबा जोंनि कालसारखौबो जों बिब्दिनो दावगालांनो हानाय बायदि। बेबादिनो जों। हायो आरोना। आरो जों। गोबां बेबायदिनो मेमरि मोनसे थायो जोंनि बेबादि। जारनि एबा जों। दावबायनाय ट्रिपाव आरोना। बेबादिनो गोबां जायगाफ अ बेबिदिनो मोजां मोजां जायगा एबा दै। बिदिनो हाजो गोबां बिदिनो सि रिलस फोरखौ जों नुनो मोनो आरो जों रंजाखाङो जोंनि गोसोफ्रा औ।
बेफोरजों लोगोसे आरो माखासे गियानफोरबो जों मोनो। आरो मानसि सासे मानसि। नियाव गियान थानाया बहुत गोनां। सासे मोजां सु सुबुं जानायोबा गियान थानाया गोनां आरो गियान गोनांनाव बेफोरबायदि नलेजफोरा एबा बेफोरबायदि मिथिनो गोनां खोथाफ्रा मोनथिनाया मोजां नंङा होमबा दा बेखिनि आरो नोरो नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ नानायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे
आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय बेबायदि नोंजों नोंथांजों रायजलायनानै मोननानै मोजां मोनबाय
औ जागोन दे होनथां